लौ औ खोनानो मोन
औ मोजाङैनो दंना?
मोजाङैनो दं आङो
औ दायो माने आङो नोंथांजों बरनि गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायनो साननाय
हागोन बिनानाव
औ माने नोंथाङाथ मिथिगौ बरनि ओ गाननाय जोमनाय मेन होनोब्ला जों दखना आरनाइ बेफोर फास्रा गोबां रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि दखना बेफोर खौनो मिथिनाय जायो
औ थ' नोंथाङा माने बेफोरनि सायाव एसे एबा दखना एबा आरनाइ बेफोरनि सायाव एसे माबा बुंनो सानगोन नामा
जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय
नंगौ नंगौ नोंथां
जोंनिया बुंनो थाङोबा गिबियाव बुंखाबाय नोंथाङानो जे जोंहानि गुबै हारिनि सिनायथियानो जाहैबाय जोंनि गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाया जोंहा बर हिसाबै सिनायजायो दखना जायखौ गानोब्ला बर आइजो होननानै सिनायजायो जोंहा दं द'खना बेजों लोगोसे जों बर' आइजोआ गानो जोमग्रा जायखौ जोङो गोजौ बाहागोआव ससे फालि होननानै बुंनो हागोन फिसा फालि बेखौ लायो जोङो बेखौ ओ जोमग्रा आरो बेजों लोगोसे गानो जों ब्लाउस। आरो हौवा फोरनि थाखाय दंङ' जोंहा गामसा
नंगौ।
आरनाइ बेफोरनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि जायखौ गानोब्ला जों गुबुना गोजाननिफ्राय नुनाय लोगो लोगो बियो सासे बर' आइजो बा बर' सेंग्रा होननानै सिनाय जायो। बेनिखायनो जोङो दख'नाया जोंहा बर' माने गाननाय जोमनाया सम लायै सम गुबुन गुबुन गानो नंगौ ना नङा बिनानाव दख'नाखौनो दख'नानि गेजेरावनो जोङो दङ हाबानि समावहाय गानो जों दख'ना थावसि
नंगौ नंगौ सिनायो नोंथां।
दख'ना थावसिया जोंनि गाबा जाहैबाय मैथा खालार आरो बिनि गाहायाव फैयो आगरनि खासि हाथाइ रोखोमनि मोनसे आगर सोनानै होयो बेहाय गाहायाव नायब्लानो बेखौ मोनो। सिनायगोन बिनि आगरखौहाय? गुबुननिजों मिलाया बिया आरो बे आगर बेखौ गुबुनाव बारा सोनाय नुवा आङो बे दख'नायावबो बांसिन सोनाय मोनो बेयो जाहैबाय हाबानि द' दख'ना जायखौहाय जोंहा जेब्ला सासे हिनजाव गोदानखौ गुबुन न'खराव संसार जानो गथायनानै बिलाइहरो बे समाव जोंङो बे द'खनाखौ खौ गानहोनानै सासे सेंग्राजों गोथार जुलिनि मन्दप होननो हागोन ना? मणन्दपावहाय औ बे म्न्दप खौ जोङो फज'यो गोदोनि समाव बे द'ख दखना गैयाबा बे दख। खनाजोंनो। जोङो सासे सेंग्रा आरो सिख्लानि रादाय खानायखौ बे दखनाजोंनो जोङो जागायो।
नंगौ नंगौ।
आरो सेंग्राया जोंहा लागोन गामसा गानगोन आर'नाइ आर'नाइ लागोन।
नंगौ।
आरो जोंहा दंबावो दख'नानि बि ओ मा।
ओ नों औ नोंथाङा बिदन दख'नानि सोमोन्दै एसे बुंदो।
औ बिदन दख'नाया जोंहा बेहाय जेबो सा आगर बेरखांनाय नुनो मोना नुनो मोनो खालि बेयावहाय मोनसे ला। मा। आगर थानाय नङा बेहाय
औ बियो लांदां ना नोंथां।
लांदांथारबो होननो हानाय नङा बेखौ बेवहाय मानो होनबा बेहाय फारि होनो फंसे सोदोबाव जोंहा बर'आव बेखौ फारि खालि फारिल' बोनाय नु ना मोन बेहाय ओमफाय गोमो खाालाराव फाय बांसिनानो जों बर'फोरनि दख'ना बिदननि गाहाय खालारा जोंहा गोमो गोमो जाथि गोमो बुरै बैफोर गाबफोरखौ लानानै जोङो बेयावहाय बिदिनो फारि लायो फिसा फिसानो। बेफारिफोराव सोरबाया गो गोथां एसे गुफुर एसे गोजा एसे बिदिनो बायदि गाब सायख'नानै लानानै बर' आइजोफोरा बिदन दख'नाखौ बानायो आरो बानायनानै बेखौ जों गानो। बेखौहाय बांसिनानो आङो बैसागु फालिथाय फोरबोआवहाय दखना गोमो गाबनि बिदन दख'ना गोमो गाब साद्रि गोजा ब्लाउस गोजा लानानै जोङो बेखौ बैसागुआव फालिनायखौ नुनो मोनो। माने गाहायै बुंनो थाङोब्ला दख'ना बिदन खो जोङो माने बैसागुनि थाखाय गानो। बेखौबो बुंनो हागोन नाथायबा जों गुबुन दिनावबो गान्नो हायो बेखौ
नंगौ।
गुबुन दिनावबो गानो आरो बेजों लोगोसे जायगा लायै जायगा ओनसोलाव गुबुन गुबुन दख'नाबो गानो होननानै आं एसे खोनादों बिनानावमोना खोन्थानो हागोन नामा लांगा दख'ना गानो होननानै आं खोनादो
लांगा माने नोंथां आङोथ' बारा मिथिया अब्लाबो बुंनो सानदों माने ओ जोंनि इथिं बे दख'ना होन्नानै थाया आरोना
खोनानो मोनासै बुं खोनानो मोनाखै बिनानाव ओहो खोनायाखै बुंदो दे औ। औ खोना मोनदों।
औ माने जोंनि इथिं बेबादि दख'ना गाननायखौ बांसिन नुनो मोना आरो मेख्ला होनो बेखौ माने बांसिनै गाननाय थायो बयबो माने आइजोफोरा औ। खोनादों ना?
खोनादों।
औ आरो दख'नाखौ गानो माने बेबादि फोरबोफोर फैयोब्ला गानो आरो दख'नाखौ आरो हाबा हुखा आरो बेबायदि फुजा फोरबो बेबादि माबा मोनसे मेला जायोब्ला माने दख'नाखौ गानो बेबायदिनो गोबां माने ओ आथिखालावथ' गोबां गाबनि गोबां डिजाइननि ओंखारबाय दा बेफोरखौ माने गुबुन गुबुन रोखोमै गानो आरो बयबो। आरो हाबायाव नोंथां बुंनाय बादिनो माने दख'ना थावसिखौनो ओ दाबो बाहायो आरो बाहायगासिनो थागोन आरो बाहाय बाहायबोदों होननानै ओ आं बुंनो सानो आरो बिदिनो बिदन दख'ना बाहायनायखौ आं नुनो मोनो आरो हौवाफोरनि गामसा ना बे आर'नाइ बेफोरखौबो गानो आरो जोंनिथिंबो। खोनादोंना नोंथां?
खोनादों बिनानाव।
औ।
खोना मोनदों।
नाय बादिनो माने जोंनिथिं बेबायदिनो गानो आरो
औ गा
बादिनो नोंथांनो आङो एसे सोंथि सोंबावनो सानदोंमोन। हागोन ना?
सोंनो हागोन
औ माने जोङो दख'ना बा ओ गस्ला एबा बेबादिनो जिथ' गाननाय जोमनाय गानखायोनो आरोबाव लोगोसे माने सना माला बेबादि गाननाय जायोना बेखौ माने आङो बांसिन मोजाङै मिथिया आरो मा खौ मा बुङो थ' माने एसे खोनानो मोन्दोंमोन उखुमब्रि आरो ओ मायबा मायबि होननाय नोंथाङा मिथियोब्ला एसे बुजायना होनो हागोन नामा नोंथां?
निमाहा बिनाय थाबाय आं गोदोनि दोरोङारि गानग्रानि नामफोरखौहाय बिजाबाव फरायनानै मोनदोंबाबो आं मेगनजों नुनो मोनिलाय आं गोसो गोसोयाव गैजोबा बिनानाव। ओरैनो
जेबो नङा माने बावखायो नालाय बेबादिनो
औ बिजाबाव फरायनानै मोन दोंमोन नाथायबा बेफोर बुस्थु जिराद मुवाफोरखौ जोङो गाननो मोनालाय बाहायनो मोनालाय आरो जोंनि न'खराव गैयालाय आं बेखौहाय गोसोआव थाजोबासै
नंगौ थारैनो माने
दोनथुमनानै दोननानै मोनब्ला सोरखौबा खाथियाव गाननाय नुयोमोनब्ला गोसोआव थानो हागौन नाथाय थायबा खाथियाव गाननाय मोन नुनो मोनाखै आङो
नंगौ
थ' दं जोंहा गोबांनो बर'नि दोरोङारि गाननाय सना गहेना माला गुबुन गुबुन चन्द्र हाला माला होननाय खोनानाय दं रोमै रोमै गोसोआव फैयो।
नंगौ ओ बेबादिनो माने नुनो मोननाय जायो मबाइलफोराव आरो इन्टारनेटफोराव बेबादिनो नाथाय माने ओ मोजाङै बबेनि सनाखौ मा होनो गन्थंनिखौ मा होनो बेखौ एगजेक्ट माने मिथिनो मोनाखैमोन आरो
जोंहा ओरैजाय बर'नि ओरैजाय आर'नाइया जाहैबाय भारत सरकारजों गनायथि मोनजानाय नैबे आर'नाइया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गुबै सिनायथि होननानै जोंहा आर'नाइ बेखौ जि आइ टेक मोनबाय। आर'नायाव मा आगर होयो बिनानावा गाहायै मिथिगौ नामा?
नोंथां आङोथ' मोजाङै एक्जेक्ट मिथिया थेवब्लाबो माने ओ हाजो आगर होनो नामा?
औ जिं जिङआव फारियाव सोनायखौ हाजो आगर होनो। आरो गेजेराव गल गल सोयोना बांसिन आर'नानायइाव दानियाव बे आगरखौ नुनो मोनो बे आगरनि मुङानो जाबाय बन्द आं आगर बे आगरखौ जों
नंगौ बे नोंथांनिफ्राय माने गोबां खोथ खुथा मिथिनो मोनबाय बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम आङो साबायखर बाहरबाय।
गोजोननाय थाबाय
औ दिनैनि थाखाय दोननोसै नामा नोंथां?
दे